हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ ओ नों थाङा माबोरै दङ?
आं दा मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ दिनै कल हरनायनि जाहोन नानो बैसागु जोंनि बर'नि बैसागुनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन। नोंथाङा आंनो समखौ होनो हागोन ना? औ जोंना बिदि औ जोंना ओ बैसागु बर'नि बैसागु होनोब्लाथाय ओ गोदोनि मुगायाव जोङो दानसे फालियोमोन। होननाय खोनानो मोनो नाथाय जोङो दा ओ नुना मोनो दि जोङो स्नि सानल' फो फालियो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना सैथो दाननि जोबथा खालार बे खालारावहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय एबा मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालियो। बेनिफ्रायसो जोंहा ओ मानसिनि बैसागु जालाङो। बे सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय जोंहा मोसौ बैसागु फालियो बे फालिनायनि थाखाय जोंहा गिबियावनो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जाना लायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा लाव फान्थाव एबा हालदै गोथां बे बेफोरखौ ओ खादा गंसेयावहाय मोजाङै हाना लायो। बेखौ जेब्ला हाखाङो अ अब्ला जोंहा खान्था एबा सारायनि ओ हांगारखौ जोंहा था मोनसे थालिर दुखाखौ हास'नानै बेवहाय हुगारनानै लायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ औ बेखौ जोङो ओ माबा थाव गुबैजोंहाय लगायना लानाय
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ लगायखांनानैहाय जोंहा मोसौखौ ओ बिदिनो जाम्फै, नाला एबा जोंना दैमा दैसा बेफोरावहाय मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो औ बेयाव थुखैनो ओ लांनाय समाव फाय जोङो मोसौखौ देग्लिलिथि एबा जोंहा थाराइ बिलाइजों बुज्राव बुज्राव लांनाय जायो बेनिफ्राय जोहा मोसौखौ थुखैयो मोसौखौ थुखैनाय समाव मोसौखौ थुखैखांनानैहाय जों जोंहा जा मोखौखौ बुना लांदों देग्लिलिति एबा थारायगासलिजों बेयो बेखौ जोंहा दैयाव थुनानैहाय बे बोराय बाखौहाय खानानै दोननाय जायो आरो आरो मोखौ आरो मोसौखौ थुखैखांनानैहाय जोंहा जाम ओ बिदिनो ओ मैगं थाइगं हांखां हानानैहाय जों हा औवानि आरं जिरना बेखौ माला सुनानै लायो आरो बे माला खौहाय जोंना थुखैखांनानै मोसौनो गानहोनाय जायो गानहोखांनायनि उनाव जोंहा मोसौनो ओ बै न'निफ्राय लांलां-लांखानाय थाव गुबै याव हांगार ल-लायनायखौ जोंहा फोनाय जायो फोथा मानो होननानै
औ औ नोंथां
औ बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दङ' गोदो गोद दायलायनो जोंनि बे ओनसोलाहाय ओ हाग्रा बंग्राजों बुं फबनाय होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। औ बे हाग्रा बंग्रायावहाय गोबां मोसा सिंह एबा ल ख्रा बायदिसिना थायोमोन। बेफोर जोंनि मोसौखौ जायोमोन। बेनि थाखायनो जोंहा मोसौनो फोथाखौ फोनना होनाय जायो जाहाथे मोसौआ बेखौ गिनानै खारो। औ बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बे बे ओ मोसौखौ उदाङैहाय फोथाराव हंगारना होयो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय हंगारखांनायनि उनावहाय जोंहा जेबोब्ला मोना जायो अबोला बे मोसौखौ जोंना थाराय गास्लि एबा बिदिनो ओ थाराय गासलि बिलाइखौ खौ लांनानैहाय जोंहा बुस्र' बुस्राव लाबोनाय जायो।
औ औ नंगौ न नोंथां
औ बेनिफ्रायहाय जोंहा न'आव लाबोनानै गोदान फाखाजों खानाय जायो। बेखौ औ बेखौ खानायनि उनावहाय जोंहा मोसौनो फुजा होनाय जायो। जा बे फुजायावहाय जा बावथाय होयो जोंना बुद प्रसाद एबा थालिर बेखौ मोसौनो जाहो होनायनि उनावसो जों सुबुंफोरा जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि नखानायहैयै फैबाय जोंना मानसिनि बैसागु बे बैसागुआवहाय जों जोंहा गिबियावनो सिखारनानै बा न'नि थानसालियावहाय ओ हाबनानै फुजा फुजा होयो बेनिफ्राय जों फुजा होखांनानै ओ जोंनि हारियाव दङ'हाय बोर लानाय एबा बोर होनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंहा औ न'नि ओ गिदिर सुबुं सुबुंखौ खुलुमनानै बोर बियो एबा गिदिर सुबुङा जोंनो बोर होयो। उन्दैया जों उन्दैया गिदिरखौ मान होयो बिदि खालामनानै जोंना फोजोबनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा गामियाव ओंखारलाङो बैसागु मोसानो अ उम बिदिनो उ ओ गिदिरखौ खुलुमनो आरो उन्दैया बोर लानो बिदिनो जोंना बै साना थाङो आरो जोंना नखानायनायैहाय फैयो गोखा गोखै जानायनि सान बे गोखा ओ बे सानावहाय जोंहा सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखैखौ जानाय जायो जाहाथे जोंना फैबाय थानाय बोसोर सोरावहाय जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जाया। बेनि थाखाय जोङो सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखैखौ जायो। बेनि गेजेरावनो आङो ओ मोननैसोखौ नोंथांनि गेजेराव ओ सेराव बुंना होनोसै। जोंना बै सानखालिहाय जायो दिंखिया थालिर फस्ला ओ माना मुनि फिसा एबा मानामुनि गोदोर बेजों लोगोसे मैथा बांगाल मैथा गोखै ओ खेरा दाफुनि दाउ फेन्दा बेफोरखौ जोंना गलायनानैहाय ओ खायसेया बेदरजों जायो नाथाय खायसेयाहाय बिदिनो ओ निरामिसै संना जायो
औ नंगौ नोंथां
बे सानखालि ओ बिदिनो थाङो बेनिफ्राय जोंना नखानायैनिफ्राय ओ बैसागो मोसानाय सान औ बै सानखौहाय नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदियै फालियो? ओ नोंथाङा आंनि सेराव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जेरै ओ मानसिनि बैसा गु बै सानखालि जोङो मोसायो आरो नोंथां नखर नखर थांनानै औ जेरै जोङो नखर नखर थांनानै जोङो ओ जेरै खाम, सिफुं जथा सेरजा थर खा गंगोना बिनि उनाव जोङो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोङो ज' ज' ओ नखर नखर बैसागु मागिनो ओंखारलाङो आरो नों
औ नंगौ थारैनो
जोङो ओ जोंनि बर'निनो दख'ना थावसि जि रेगे-रेगां आगरनि फास्रा गस्ला गोजजा बिनि उनाव हौवाफोरा गामसा गोथां बेनि उनाव गसला गिनदि गोदोनायाव आर'नाइ लानानै जोङो बयबो रंजानो थाङो आरो नखर नखर नखर नोंथां आरो जोङो जायनिबा नखराव रंजानो थांगोन जोंनि बर'फोरनिया मोनसे हुदा दं नालाय जेरै माइब्रानि जुमाय माथानि जुमाय बेखौ मोनो मोनलोङो आरो जेरै अमा बेदर एवनानै जोङो ओ जानानै लोंनानै जोङो मो ओ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो ओ जेरै जा हायो जोंनो अननानै ओ अनसुंथाइ हरो आरो नोंथां बेखौनो जोङो नाजावनानै लायो आरो
हेलौ